औ औ औ खोनादों नोंथां बुं।
औ नोंथाङा दासानदि मा खालामबाय दं।
औ नोंथां आंथ दासान्दि ओरैनो दसे जिरायनानैनो दोनथ'यो।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ आंङो माने नोंथांनो कल खालामनाय जाहोननानै। जाहैबाय नोंथांनाव माने आंङो आथिखालनि मुगायाव माने इडुकेसन एबा फरायनायनि बागै माने आंङो नोथांनाव माने सोंनो नागिरदोंमोन जेरै दानि मुगायाव? फरायनानै मानसिफोरा ओ माबायदि जौगासार जानो हादो बेफोरो। बागै नोंथाङा इसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां ओ सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्लाथ'
औ
खायो सोलोंथाइ लायोब्लासो सासे सुबुंङा। गोजौ फारसे बा मोजां खामानियाव आवगायलांनो हायो सोलोंथाइ गैयै सासे सुबुंङाहाय बयनिबो उन जानानै बा गोग्लैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ सासे सरासनस्रा। सनस्रा मानसिनो जोंनो सोलोंथाइखौ जोबोरैनो नांथारगौ जायो। सोलोंथाइ लानाया ओ सासे ओ माबा मोनसे साख्रि मावनो थाखायल' नंङा। ओ सरासनस्रायै जोंनो ओ जेनेबा ओ माबा मोनसे खामानि बा दखान फाहार होनो थाखायबो। बा कम्पानियाव मावनो थाखायबो सासे सुबुंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो। मानो होननानै बुंङोब्ला जों आथिखालनि जुगावहाय। सोलोंथाइ गैयाब्लानो ओ बयजोंबो थगायजायो होननानै जों मिथिनानै मोनो। ओ माबा मोनसे दखा दखानाव थांङोब्ला नों माबा मोनसे बायनो बेवहाय नोंङो सोलोंथाइ गैयाब्ला। बेफोरनि ओ जा बेसेन बेफोरखौ फरायखांनो बा नायखांनो रोंङाब्ला। जों थगायजानो ह ना ना। थगायजानो गोनां जायो बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो। ओ आथिखालाव। जों नुनो मोनदों सोलोंथाइजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरखौनो दावगालांनायखौ जों नुनो मोन। दों ओ बेफोरनि मादावहाय ओ जों बुंनो थांङोब्ला। ओ नुनो मोनो जे। आइजोफोरखौबो जों हौवाफोरजों समानै सोलोंथाइयाव दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि दिनावहाय आइजोफोरखौ एसेबां रोंगौथि बा सोलोंथाइ होनाय जों नुनो मोनामोन मानो होननानै बुंङोब्ला गोदोनि जुगाव। साननो रोङैबा सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो गोग्लैसोनानै थानाय मोनसे हा ओ हारि बा हारिसा होननानै बुंनो हायोमोन जोंनि बर'। हारिखौहाय जोंनि बर' हारिया सोलोंथाइखौ एसेबां गोजौ थाखोआव लांनोबा गोजौ थाखो होननानै सानामोन ओ बेनिखायनो जोंनि हारिया। गोग्लैसोनानै दंङमोन आथिखालावहाय। ओ जोंनि हारिया बा बर हारियाबो सोलोंथाइनि फारसे गियान मोननानै बा सोलोंथाइखौ बुजिनानै। गोजौ फारसे दावखोलांनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरबायदि। बायदियैनो जोंनि गामि गफा ओनसोलावबो आथिखालावहाय सोलोंथाइ लानानै मोजां सुबुं जानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोर बायदियैनो। सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय जोबोर गोनाङै। खामानि मावो नोंथां नोंथाङाबो सोलोंथाइनि फारसे माबादियै नोजोर होयो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोनना नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंना औ। आथिखालनि मुगायावहाय माने। न'खर न'खर नायनो थाङोब्ला माने गासैबो माने। जोङो नायनो थाङो नोजोर होयोब्ला माने जोङो। गासैबो न'खराव माने सासे न'आव सासे सोलोंथाइ लानाय एबा बिदिनो फरायसाजों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै बिसना जोंना गोदोनि जुगावहाय बिदिनो फराय माने सोलोंथाइनि माने मादावहाय गोबां गोलैसोनायमोन जेरै जोङो सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो गोबां मानसिफोरानो बिदिनो थगायजानायखौ माने गोदोनि दिनाव जों नुनो मोनबोदोंमोन आथिखालनि मुगायावहाय जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गोबां माने जौगासारखानाय माने जौगानाय जेरै आथिखालनि मुगायावहाय। जेरै लेखाफोरा फरायनायावहाय रां रुफानि गोनांथि। जायोब्लाबो जोंना। बिदिनो सरखाराबो गोबां अनसुंथाइ होखायो। बिनि थाखायनो जोंना लेखाफोरा फरायनायाव एसे। एसेबां माने गोब्राब नंला आरो नोंथां जेरै गोदोनि दिनावहाय जों जोंना बिदिनो सरखारनिफ्रायबो माने गोबां अनसुंथाइ मोननो थाङामोन बिदिनो। बिमा बिफाफ्रा जि हायो बेखौनो माने खस्थ' खालामनानै खायफा खायफाफ्रा फरायनायावहाय जौगासार होनो हादों गावनि गथ' गथायखौ गोबाङानो माने फरायनाय एबा सोलोंथाइ गोनां नङामोन आरो। दानि जुगावथ' जोंना बिदिनो बिमा बिफाफ्रा माने दाउ अमा फिसिनानै बिदिनो बोरमा लानानै बिदिनो फिसानो नांगौ जानायखौ जानायखौ खम खालामनानैबाबो फिसानो नांगौ जानायखौ सुंफुंना होननायखौ जों नुनो मोनो बिमा बिठा माने फिसानि नांगौ जानाय एबा फिसा माने दा अमा फिसिनायखौ माने फाननानै बिदिनो रां नांगौ। जानायाव हेफाजाब खालामगासिनो आरो जोंना बेल' नङा जेरै आथिखालनि मुगायावहाय जोंना गोबां मानसियानो बिदिनो फरायनानै एबा निजेनो गाव गावनि माने फरायनायाव। गोसो होनानै बिदिनो बिमा बिफानि खस्थ'खौ नोजोर होनानै फरायनायाव गोसो होनानै मानेहाय गाव गावनि आथिङाव माने गसंनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै बुंनो थाङोब्ला सासे फरायसाया उन्दैनिफ्राय फरायनानैहाय बिमा बिफानि खस्थ'खौ नोजोर होनानै गाव गावबो गोसो होनानै गावनि आथिङाव माने गसंनानै जेरै डाक्टर इन्जिनियार बिदिनो। आरमि एबा आसाम कामान्ड' आसाम पुलिस बेफोरावबो माने गोबां मानसिफ्रानो माने जोंनि बर'फोराबो जयेन जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै गोदोनि दिनावहाय जोंना गोबां बिदिनो साख्रि मावनाय एबा बिदिनो जेरै ओं कामान्ड' ओं। इण्डियान आर्मिफोराबो माने गोबां खममोन जोंना डाक्टरफोराबो गोबां खममोन। बर' सुबुंफोराहाय दानि जुगावथ' जोंना सोलोंथाइया बांबाय नालाय नोंथां। अ बिनिखायनो जोङो बर' फोराबो माने गोबां बेफोराव माने जौगानानै दं आरो जेरै अ जेरावबो माने आखा फाखासै आरो दानि जोंना बर' बर' फरायसाफोराबो एबा बर' फिसाफोराबो अ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला थ जोंना गाव गावनाव माने सोलोंथाइ गैयाबा माने गावनो माने खोमसि जेन मेगन नुयि बायदि जानानै थानांगौ जायो। ओ आथिखालनि मुगायावहाय जोंना सोलोंथाइ गैयाबा माने बियो सासे ओ खोमसि गावखौनो माने सिनाय रोङै बेफोरबायदिसो माने जासै आरो। नोंङो ओ लामा ससे थांङोब्लाबो माने ओ नोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जेरै ओ गारि मथर गाखोब्लाबो जेरै फैसानि हिसाब खालामनायावबो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो ओ थिग बेबायदिनो नोंङो ओ डाक्टरफोरनाव थाङोब्लाबो नोंङो लेखा बिलाइ फरायखांनो थाखाय नोंङो ङो ओ सोलोंथाइखौ नांखागौ जाखायो। ओ मानो होनब्ला सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय नोंहा जेबोआनो गैया ओ माने सुबुं माहारिजों माने नासयजागोन एबा थगायजानायखौ माने जोङो नुनो मोनगोन आरो नोंथां। बिदिनो ओ फराय आथिखालाव ओ जोंना फरायसाफ्रा माने ओ गोबाङानो बिदिनो ओ फरायनानै ओ माने गाव गाव बे बुजिनो रोंनाय एबा साननो रोंनाय बेफोरबायदि जाबाय नालाय नोंथां बेनिखायनो
औ।
गोसो होनानै गाव गावनो माने गावनि सोलोंथाइखौ गोजौ साखोआव माने लांनायखौ जों नुनो मोन्दों अ जेरै बिदिनो ओ हौवासाफोरजों लोगोसे हिनजावसाफोराबो हिनजावसा फरायसाफोराबो माने ओ आथिखालनि मुगायाव समान समान आरो माने रावबो सिं जानानै थायाखै। जोंना ओ फरायसुलिफोराबो जेरै ओ हौवासाफ्राबो ओ फरायनानै ओ सरखारनिफ्राय गारि मोननो हादोंब्ला जोंना ओ माने फरायसुलिफोराबो सरखारनिफ्राय ओ गारि मोननो हादों। गोबां सुबुंङानो बिदिनो ओ पारसेन्ट लाबो लाखि खिनानै एबा नाम्बार लाखिनानै गोबां सुबुंङानो माने ओ दासिमबो माने था थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनायाव ओ गारि एबा बिदिनो जोंना आथिखालनि मुगायावथ' जोंना ओ माने जौखोन्दो बुजा नाम्बार लाखिनो हायोब्ला माने फैसाबो होयो आरो सरखारा। बिदिनो फरायनायाव हाय गोबां मुलामफा आरो दानि जुगाव ओ सोलोंथाय लानायावहाय गोबां माने लि जि माने गोसो थायोब्ला गाव गोसो थायोब्ला खहसबो होननानै माने जोङो बुंनो हायो आरो। नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां ओ सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्लाथ' नोंथांङा बुंनाय बायदियैनो सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां रांखावरिनिबो गोनांथि जायो बेफोरखौहाय जोंनि ओ बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमै खस्थ' खालामनानैब्लाबो होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबादिहाय बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनाय बेफोरखौथ' खालामखायो ओ बेफोरजोंनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गावनि फिसानि बा ओ गावनि न'खराव नांगौ जानाय मुवाफोरखौहाय बेफोरखौ फाननानैनो फिसिनानै ओ न'खरखौ सुंथानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरजोंनो लोगोसे से बर' आइजोफोराहाय सोलोंनायखौबो गोदोनि दिनावहाय सासे गथ'खौ ओ फरायसालियाव उन्दैयावनो थिनहरनाय खौ जों नुनो मोना ओ नाथाय आथिखालाव ओ जोङो सासे गथ'खौहाय थाम बो सोर जायोब्लानो ओ गथ' सानि मावनांगौ खामानि बा ओ सोलोंथाइ लानो गोनां खामानिखौ जों जाफुंहोनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबादियैनो जोंनि जा आ आथिखालाव सोलोंथाइया गोबां रोखोमै दावगानायखौ जों नुनो मोनदों। मोनसे हारिया दावगानो थाखाय जोंनो ओ गोबां रोखोमै सहाय होनानै होयो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइयाबो मोनसे मख'जाथाव। सोलोंथाइ थायोब्लासो गियान थायो गियान जों लोगोसे सोलोंथाइखौ ओ मोननाय जायो बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ जोबोरैनो गोनांथि जायो नोंथां थ' नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ औ - औ - औ। उनाव नोंथांजों बेबादिनो मोजाङै रायज्लायबावगोन होनना आसा थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांसेबो गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ।